औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ खोनादों नै।
मा खालामदों नोंथाङा?
नै नोंथां जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं।
औ। आंबो नै ओरैनो जिरनानै दं नोंथां।
अ जाखांबाय ना।
जाखांबाय नोंथां।
औ औ।
औ। दा होनबा मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां एसे। गोरोम बोथोरबो नालाय ओंखायनो माने एसे। जिरायनानै सावरायलायनो सानदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
द आयदाखौथ' आङो जेनेबा। गोदोनि आरो दानि मा होनना बुंदोंमोन नोंथां।
आबाद गोनोखोआरि आदाद गोनोखोआरि। औ गोनोखआरारि माने गोदान मुगाजों गोरोबनानै मावनाय आबादनि सायावसो।
औ औ औ जायो नोंथां बेनि सायावनो सावरायनोसै आरो।
औ औ औ जायो।
दे नोंथाङा जागायदांदो दे।
अ बिदिब्ला आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै लाफैनोसै
औ औ।
जोंहा गोनोखोआरि मुगाजों आबाद मावनाय बा गोदोहाय माबायदि आबाद मावोमोन। आथिखालाव बोरै आबाद मावो। बेफोरखौ जोंहा नायोब्ला जोंहा गोबां फाराग मोननो हायो नङा होनबा।
औ।
गोदो गोदायनि समावथ' जोंहा माने सुबुंफोरा। आबाद मावनो थाखाय जोंहा हाग्राफोरखौ लांदां खालामनानै एसे एनै हालेवलाबायनानै बा खदालफोरजों जाव जावलाबायनानै। गायलाबायबानो बा फोलाबायबानो जोंहा आबादफोरा जोबोद मोजाङै जायोमोन आरोना।
गोदोनि समावनो नोंथां।
औ गोदोनि समाव नाथाय जों। आथिखालाव फैयै फैयै नुफैबाय जे जोंनि जि जेनेरेसन बा जोंनि दा जों सोलिफुबाय थानाय जोंनि जिउ बे समाव जों नुनो मोनबाय जे जोंहा। माखासे रासायनारि हासार बा जोंहा माखासे। माखाै बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय जि भिटामिन बैफोरखौ होआब्लानो जोंहा जि जोंनि आबाद बैफोरखौ जोंहा जेबो आसाखौनो खालामनो हानाय ना जाला आर ना आदाखौनो थिनो हानाय जाला मानसिनोब्लाय हा जेरै माखासे आबादफोर मावनाय जायो। बर'फोरनियाव जोंहा गोदो गोदायनि समावफ्रायनो बानलु आबाद बा जोंहा थास' हाइजें हालदै फोरबायदि आबादफोरखौ जों मावबोनायखौ नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंहा गय बागान बायदिसिना बानायनायफोरखौ जों नुबोखायोमोन। बैफोरबायदि आबादफ्रा जोंहा गोदोनि समाव जेरै गायना होयो ओरैनो जोंहा जोबोद सोमखोर सोमखोर जाबोनायनि गेजेरजों बैनि आबादनि जोंहा फि गाइगं मोनोमोन होननानै जों खोनानो मोनो आरोना। नाथाय जों आथिखालाव बैफोर आबादफोरखौ जों मावनो लानायखौ नुदोंब्लाबो जोंहा बैफोर आबाद खौ जों इसेबां माने मोजां जानायखौ जों नुनो मोना आरोना जेराव जोंहा बिगियानारि मुगाजों दिहुनजानाय जि मा गासै जोंहा बिफां लाइफांनो होनो गोनांथि आदारफोर बैफोरखौ होआब्लानो जोंहा जेबो माने मिजिंखौनो थिनो हानाय जाला आरोना आबादफोरनि सायाव मानो होनोब्ला जोंहा गोदोनि सम समाव जेबो एम्फौ एनलाफोरबो जोंहा एसेबां सोमजिनानै जि जोंहा आबादफोरखौ जानाय बैफोरखौ जों नुनो मोनामोन।
औ।
नाथाय जों आथिखालाव जेसेनि आबाद मावनाया जोंहा बांबोनो हमदों एसेनै जोंहा आबादनि जि फिथाइ जि बिलाइ जि जोंहा बिफांखौ सिन्थाइ जाग्रा एम्फौ बा जोंहा जिबफोर ओंखारनायखौ जों नुनो मोनसै दाजोंहाबो खौ जोंहा सुबुं माहारिफ्रा जि जोंहा जोंनि आबादखौ जाग्रा जिब जुनार बैफोरजों जोंहा मोगा मोगि जानानै जोंहा गोबां दावहा नांनो गोनां जायो जेराव जोङो बैफोर खौ सौसिनानैब्लाबो जोङो आबादखौ मावनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे जिउ खांनांगौ जायो नालाय माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो जोंहा गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय जि माखासे जोंहा बैफोर जिबफोरखौ जोंहा जानो हायैनि थाखाय जि मुलिफोर दिहुनजानाय बा जोंहा जि माने जानो बे मुलिफोरखौ बाहायोबब्ला जोंहा एम्फौ जे जिब जुनार बा जोंहा बैफोर जि जोंनि मावनानै दोननाय आबाद बेफोरखौ जानो हाया। बेफोरखौ जों बाहायोब्लासो माने आथिखालनि आबादफोरखौ जों माने मिजिंथिनो हायो आरोना। औ मोजाङै मोननो हायो माने बेबायदियैनो जों आथिखालाव मावनाय आबाद जोंहा गोनोखोआरि आबाद आदबजों मावनाय आबादफोराव जोंहा माने गोदोनि आबाद मावनाय बा आथिखालाव मावनाय आबाद जोंहा गोबांखोलायबायनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जों दा नुनो मोनबाय जोंहा बरफ फोरफोरनि गाहाय आबाद होनोब्लाथ' माइआनो जाबाय जोंहा गोदोनि समाव माइआ माबायदिमोन होमबा जोंहा हालेवनानै जि जोंहा हाखौ फोमोननानै गायोब्लानो जि जोंहा जोंनि माइया बेसेबांबा गिदिर गिदिर बस्ला जालायनाय ब बाग्ला जालायनायखौ जों नुयोमोन आरोना नाथाय दानिया आथिखालाव जोङो नुबाय जे जोंहा माइया गायबाबो जोंहा सोमखांनो बेसेबांबा गोबाव सम नांगौ। होनबा जोंहा रोदा हरनो जि गायनायनिफ्राय जोंहा रोदा हरनो सिङावनो बेसेबांबा गोबाव सम नांगौ जेराव जों बे रोदा हरनानै रोदाया हरनानै जोंहा बिफाङा थांनो हायोब्लाबो जे जोंहा बिफांखौनो जाखांफ'नो हानाय खौ जों नुनो मोना जेरै जों बेयाव दा आथिखालाव दिहुननाय जोंहा गोनखोआारि मुगाजों गोरोबफानानै मावनांगौ जायो आबादखौ जे जों बे माइ आबाद जाखांख'नो हायैयाव जोंहा दा हासार बायदिसिनाखौ होनाय नुयो जेरै बेनोथ मुगाजों दिहुन जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो इउरिया बिदिनो पटास सुपार बिदिनो दिपि बैफोर हा हासारफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो बैफोर होनाय दा आथिखालाव बाहायनाय जि हासार बे जोंहा इउरिया पटास दिपिबो बेफोरखौथ' जों गोदोनि समाव मोनामोन नालाय नोंथां गोदोनि समाव नि हासारफोराथ' जाबाय जोंहा पियरलि जोंहा माने अर्गेनिक जेराव जोङो गोबोरखि हासार बेफोरखौ जों होनाय नुयोमोन।
नंगौ नोंथां
नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ एसेबांबो मोनबांला नालाय मानो होनोबा जोंहा मोसौ बोरमाफोरखौबो आथिखाल आथिखालाव माने बांद्राय फिसिनायखौ नुनो मोन मोनला जोङो गोदोनि समावबो दाथ' न'खर न'खर बयहाबो मोसौ बोरमा थायोमोन नालाय बेबायदिनो जोङो बैफोर फिनायफोरा जोंहा खमायबोनाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि माखासे जि हासारफोर मोननो गोनां बैफोरबो जोंहा खमायबोनायनि गेजेरजों जि आ थि आथिखालाव जोंहा दिहुनजानाय रासायनारि हासारफोर बेफोरखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंहा गोनोखो मुगाजों गोरोबफानानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो नोंथाङा माबाफोर गोनोखो मुगाजों मावनाय आबादगिरि जोंहा माखासे गोदान गोदान मुगायाव गोदान गोदान आबादफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा थुरमुस बैग्रि रबारनि बागान लेबुनि बागान बिदिनो गयफोरखौबो गोदान गोदान आदबफोरजों मावनायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथां। दा गोनोखो मुगायाव दा आबाद मावनाय होननानै बुङोबाथ' जों गोबां सोलायनाय नुबाय नोंगौ जोङो गोदोनि बायदि बांद्राय खस्थ' खालामनो नांला दानि समावहाय जोङो एसे खम समनि गेजेरावनो जों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं खौ जों नांगौ समाव दिहुनना लानो हायो। जोंनो खालि गोदोनि बायदि एसे एसेबां मानि मा गिदिर दुब्लि फोथारबो गोनांथि गैला आरो दानि गोनोखो मुगायावहाय मोनसे फिसा फिसा जायगाफोरावनो बायदिसिना रोखोमनि मैगं गायनो हायो आरो।
औ
आरो बायदिसिना जात बा जाद होननानै बुङो आरो खायसेखौ रोखोमबो होनना बुंजायो माने सापस फल मैगं फल मैगंखौनो माने गोबां गोबां रोखोमनि दिहुनो जेरैबायदि फान्थाव मैगं फान्थाव मैगंखौनो माने गोबां गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि दिहुननाय जेरैबायदि फुलकबि फुलकबिखौ जोङो गोबां रोखोमनि मोनो गोसोम मोनो बा फान्थाव गाबनि मोनो बेफोरबायदि माने बेलेग बेलेग बानायनो हानाय जाबाय आरो दाना जेरैबायदि जोङो वाटार मिलन बा तटुरमुस होन्नानै बुङो जों थुरमुसखौबो जोङो दा गोदान मुगायावहाय बायदि बेलेग बेलेग खाालारनि दिहुननो हायो आरो। बेलेग माने आलदा कालारनि आर ना सिङावहाय बेफोर औ औ औ औजादनि माने बेफोरखौ दाना माने हाइब्रिद होननानै बुंनाय जायो आरो खायसेखौ हाइब्रिद गुनाय मानाय बेफोरबायाददि होननानै बुङो आर ना जायफोर साइन्टिफिकेलि माने माबा खालामनानै मोननाय आरो बेफोरो माने बेनिफ्राय माबानानै दिहुननाय आरो बेयो
औ
माने दा बेफोरखौ मोननो थाङो दानि गोनोखो मुगायाव आरो दानि गोनोखो मुगायाव मा खालामो। सुबुंफोरा एसे फिसा जायगाफोरावबो मा होनना बुङो टाब बायदिसिनाफोरावहाय मैगं गायो मैगं बायदिसिना रोखोमनि मैगं बेखौ गायो आरो।
औ।
फिसा फिसा जायगाफोरावनो सोरबा गाव जानो थाखाय लाइ गायो लाफा गायो। बानदलु गाययो फल गायो जिखा गायो गरसि गायो
औ
बेफोरबायदि गायनाय नुयो आरो गोदोनि समावथ' माने गोदोनि समावबो बेफोरदि गायोमोन नाथाय खायसेया आबाद फालांगि हि हिसाबाव लानो थाङो नालाय बेनि थाखाय माने गोबां गोबां बुरजा बुरजा गायो आरो जायफोर फालांगि महरै लायो बिसोरो
औ औ
दा बेफोर फालांगि महरै लानायाबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। मानोना दानि जुगाव जोंहा फालांगि महरै लानाया गोबां खम नुनो मोनो माने गोबां खमा मानसिफोरानो जोंना दिहुनबाङा माने फालांगि लाइनाव थाङा आरो ना गाव जानो थाखाय बुस्थु गायनानै लायो आरो।
औ औ।
दा थिग बेबायदिनो जोंहा आबाद नि बिथिङाव रायजलायनाय हिसाबै जोंहा गोनोखो आरो दानि बिथिङाव रायज्लायनाय हिसाबै दानियाव थ' जोंहा गोबां सोलायनाय मोनबाय दानि दिनाव आगोल बायदि बांद्राय खस्थ' खालामनो नांला सापस
औ
नों सासे आबादारि जायोब्लाबो नोंहा गोबां ओम मैगं थाइगं दंब्लाबो नोंहा बेखौ लांनो थाखाय गोदोनि बायदि गराइ गारि बायदिसिनानि गोनांथि गैला दाना गारिफोरजों माने एसेबां गोजानाव लांनो गोसो बै जायगासिम माने सहैनो हायो आरो गोदैयैनो माने एसेबां माने खस्थ'नि गोनांथि गैया जायो आरोना।
औ
गोबां रोखोमनि गारि ओंखारबाय। जायगारिफोरजों जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो दाब दाब जायगाफोराव जों थांनानै फाननानै फैनो हायो आरो ना।
औ औ
दा गोदोनि समावहाय बेबायदि जों आइजो माहारिखौ मैगं थाइगं फाननाय बेबायदि नुनो मोनामोन बा जोंनि हारिखौनो आरो बांद्राय मैगं फाननाय नुनो मोनामोन गोदो माने माबा मोनसे बेसादफोरजों सोलायलायनाय मानाय बेफोरखौ नुयोमोन आरो। नाथाय दानि दिनाव जों आइजो माहारिखौबो जोङो मैगं थाइगं फाननाय गुबुननिफ्राय बायनानै लाबो बोनानै गाव एसे एनै जमा खालामनानैबो फाननायफोरबायदि नुयो आरो।
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा मा होननानै बुङो न'फ्रावबो बायदि रोखोमनि मैगंफोरखौ गायनानै लायो।
औ
नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ
जोंहा दा जेरैबायदि जोङो साहा बागानखौनो होनबाय साहा बागान बा साहा बागानखौ जों खालामनो थाखाय जोंहा गोदोनि बायदिथ' गोदोथ' बांद्राय गायामोन नालाय। नाथाय दा बेवहाय गोबां रोखोमनि टेक्न'लजि बाहायनाय नुसै साहा साहा बागानफोराव जेरैबायदि जोङो दै होनो गोनांब्ला जायो अबेबा मोनसे मेचिन बा पाइप लुगायखानानै दोननायनि गेजेरजोंबो जोङो दै होनो हायो।
औ
खनसेयावनो माने मिसिं बे सुइस थुनाय लोगो लोगोनो माने गासिबो माने दैफोरा गाव गावनि जायगायाव सहैयो जों बेबायदि खालामनो हायो आरो ना दानि जुगावहाय माने बां औ औ गोनोखो मुगाजों गोरोबनानै माने गोबां बेफोरबायदि जाबाय आरो दा गोनोखो मुगाजों गोरोब हाबनानै जोङो मा खालामनो हायो ओ जोङो गावनि मेग थाइगंखौ दाब दाब जायगायाव जोङो कनटेक् खालामलायनानै बैजों खौरां लाहरनाय होननानै जोङो फानलायनोबो हायो आरो। अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो माने सोरनो बायनो बायगोन मा मैगंखौ नांगौ बेफोरखौ जों सोंहरलायनानै माने जोङो बे मैगं थाइगंफोरखौ फाननो हायो आरो गोरलैयैनो। दा गोदोनि दिनावथ' बेबायदि नङामोन गोदोनि दिनाव गायदोंबाबो सोरबा नुदोंबासो माने बे मैगंखौ बायफैगोन नुवाखैबाथ' रावबो बायनाय नङा बेबायदिमोन आरो
औ
दानि दिनावथ' नुलायनो नाङा माने मबाइल मबाइल बायदिसिना ओंखारनायनिफ्राय माने फट' खेबनानै